हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथाङा खोनायाखै नामा औ नोंथाङा औ नोंथाङा आंखौ मानोबा फन खालामदोंमोन
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे बैसागो आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथाङा सावरायजागोन बिदिब्ला आयदाया जोङो मा आयदा लागोन
बैसागो आयदा
औ औ बिदिब्ला गिबियाव आं बै औ औ दे नोंथाङा सोंजागोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागोखौ माबादि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो
औ औ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना दा औ बैसागो बैसागो होनबाथाय जोंहा माने बैसागोखौ गोदो गोदायनिफ्राय निफ्रायनो बर'फ्रा माने गोबां रंज-बाजा बेफोरबायदि गाजा गोमजायै खुंबोबाय आरोना।
औ औ।
आथिखालाव माने बेखौ जों बैसागोखौ बांसिनै माने मोसौ बैसागो आरो मानसि नि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरो ना। अ बेहाय जोंहा माने मोसौ बैसागु गिबियाव जोङो लाग्रोनाय जायो एबा फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
मोसौखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोब जोबथि सान एबा खाालार जोंङो माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरोना जेरैहाय बुंनो थाङोबा पाइनालाव, फान्थाव, दिग्लिलिटि थाराय बेफोर हालदै बेफोरखौ जोंहा नांगौ जायो। जोङो बेफोरखौ जा दिनखालि मोसौ थुखैगोन माने बेनि सानसे सिगाङावनो माने जोङो बुथुम लानाय जायो आरोना औ बेखौ बुथुमना दोनफैखांनायनि उनाव जाय दिन खालि जों मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालिहाय जोङो माने फुङावनो सिखारना दुगैस्रां लोबस्राङै माने बेफोर फिथाइ सामथायफोरखौ जोङो हानाय जायो आरोना।
औ जायो।
बेनिफ्राय जोंहा खायफा खायफा ओनसोलफोराव माने औवानि आरं जिरनानै माने जोंङो बिखौ फिसा फिसा हानानै बेयाव माने ओ उ उम माला फुर सुनायखौबो नुनो मोनो आरो ना। औ मोसौखौ दिग्लिटि थानायजों बुना लांना माने फोथारफोराव लांनानै माने जाम्फुर बेफोरदि अबेबा दैखरनि दैफोरजों बेफोरबादिनो जों थुखैनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ जों मोसौ थुफिनायाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंहा माने माने मोनसे खुगा मेथाइ दङ आरोना जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला खुगा मेथाइआ जाहैबाय लाव जा फान्थाव जााब बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेफोर बायदि खुगा मेथाइखौ जोङो माने बेहाय बाहायनाय नेमखान्थि गोदोनि नेमखान्थि हिसाबै जोङो लाबोनाय जायो आरो ना।
औ जायो नोंथां।
बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोंहा मोसौखौ दिग्लिथिजोंं बुनाय जायो आरो ना। बेखौ मानो बुनाय जायो होनब्ला जेन मोसौ फोरनाव बेमार आजारफोरा साफादेरा बेनि थाखाय माने जोङो बेबादि ओ मोसौखौ बे देग्लिटि थानाय जों बुनाय जायो आरो ना।
औ जायो नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंहा मोसौ माने बै मे औवानिया गोरलैजों बे बिबार बिबार बादि मोनथाम बेबादि सिनखावनानै बेखौ माने सारायनि हां सारायनि हांगार एबा थौफोरनि हांगारफोरखौ हल'नानै माने फुथा फुननाय जायो आरो ना।
औ औ।
माने बे फुथा फुननाययाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां माने फथा बुंनो थांनायाव जोंहा गोदो गोदायनि नो माने जेब्ला बिगोमाया मोसौखौ अरनबारि बा हाग्र बारिफोरा हगार हरो जेन मोसा लख्राफोरा जाया बिनि थाखाय मानो जोङो रैखा मोननो थाखाय बेबादि फुथाखौ फुनना हरोमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
नि उनावबो जोंहा माने बे बैसागो बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंना माने गोबां माने मिथिंगायाव मिथिंगायाव मोननाय जेरै गोखा गोखै जानाय होनबाथ' नोंथांआ मिथिखायो जानांगौ जेरै अ जेरै बे गोखा-गोखा जेरै खुंखा, दिंखिया, बेबादि खारौ खान्दाय मिथिंगिायाव जा मैगं-थाइगं मोनो माने सेजौ सेथा मैगं थाइगंफोरखौ जों बुथुमना जानाय जायो आरोना।
औ जायो नोंथां।
बेदरजों जायो खायफाया मिरामिस बेबायदिनो गावबा-गाव गोसोबादि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने बे जानायजों लोगोसे बेखौ मानो जायो? होनबाथाय जेन जोंनि देहा सोलेरफोराव बेमार-आजार जा सोमजिया बेनि
औ-औ। जायो नोंथां।
औ-औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा बैसागोनि मानसिनि बैसागो आर ना? बे मानसिनि बैसागु जोंहा खालाराव माने जोंनि रायजोनि माने गेदेर गोलाव जोंनि गेदेर खौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बोर लानाय जायो आरोना बेजों लोगोसे उन उन उन्दैफोरखौ अननाय होनाय जायो बेबादि नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोसौखौ मोसौफोरखौ माबादिहाय थुखैनाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो एखे रोखोमै मोसौफोरखौ जोङो थुखैनो थाखाय गिबि गिबियाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गलानिफ्राय बा सकफोरनिफ्राय जिखिनि नांगौ जेरैहाय लाव फान्थाव थाराय हालदै दिेग्लिलिथि गासै मुवा बेसादफोरखौ जों सानसे समाव थि खालामना लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव सैथो दाननि औ। जोबथा सानखालि जों फुङावनो सिखारनानै बैफोरखौ हाना लाग्रोना जायो आरो बेनि उनाव औवानि थेंगल जिरनानै बैफोर जिखिनि हानाय मुवा बेफोर फोरखौ जों माला सुनानै लाग्राय जायो। आरो बेखौ मालाखौ गानहोखांनायनि उनाव जों मोसौखौ बिदिनो दि ग्लिलिथि बा थाराइ थाराजों जोङो खाथि खालानि फुख्रि बा हाखर बा दैसाफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय रखमैनो जोंनियावबो गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे मेथाइ खनबोनाय दं जेरैहाय जों लाउ जा फान्थावजा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बादि दाजा बिफा हालुवा बादि जानानै बेफोरबायदि मेथाइ खननानै जों मोसौखौ थुखैनानै जोङो उदां फोथाराव बा फिल्डफोराव मोसौखौ सानसेनि थाखाय हगारना होनाय जायो। बे-बेनि सिगाङावनो जोङो मो-मोसौनि बिखङाव जे फोनाय फोथा बेखौ जों हांगारखौ सारायनिफ्राय बा निफ्राय एरख'ना लानानै थाव गुबैजों गलायनानै लाग्रोनाय जायो जाहाथे मोसौनि मोदोमाव रोखायै नाङो बेनि थाखाय जोङो औवानि हासुं एबा थालिरनि थारा बेफोरबादिनो मोनथाम खाना लानानै मोसौनि मोदोमाव फोनाय जायो बेखौ मानो फोनो होननानै बुंनाय जायोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबोनाय बायदि जेरैहाय जों मोसौफोरखौबो उदां फोथाराव सानसेनि थाखाय हगार ना होनाय जायो बै हगारना होनाय सानखालि जे जोंनि मोसौ मोसाफोरा जा जाहाथे मोसा मुफुरनिफ्राय रैखा मोनो बेफोरनि थाखाय जोङो बे फोथाखौ फोनना होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव बेनि उननिफ्राय जों बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बै सेथि सानखालि औ जोंनि ओनसोलावहाय जों जोंनि न'खराव गिबियावनो आलारि बाथि सावनानै बिमाफा बिमा बिफाफोरा फिसाफोरखौ मान होना मान होनाय आरो गामिनि आबै आबौ बोराय बुरै गासै खौबो मान होनाय बोर लालायनाय जों नुनो मोनो बेनि आरो बैनि बैसाग दाननि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जों मोसानो लायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ सानखालि जों गासैबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय आबै आबौ गासैबो ज' ज' दुखु दाहाखौ बावगारनानै बोसोरनि खनसे बैसागोखौ बिदायहैनो थाखाय ओंखार ज' ज' ओंखारबोयो रंजायो बाजायो मोसायो। बेफोरबादिनो औ बैनि न'खर बैनि न'खर मोसानानै मागिरनानै जा थाइसे थाइनै माइरं फैसा मोननाय जायो बेखौ जों गासै स्नि सानहालागै मोसानानै मागिनाय जायो बेनि उनाव जों औ बेनि उनाव जों दाइन सानखालि जों गा-गा-गामिनि खाथियाव दैसा जिङाव बा फु-फुख्रि जिंफोराव लावखार ओंखाम जानाय जायो बिदिनो जों बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां आरो बै औ आरो बैसाग दाननि जोबथा सानखालि बैसाग बैसागोदानखौ बिदाय होनो थाखाय गामियाव सानननै एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै फांसन एबा फुजा फुजा खुंनाय जायो मोनसे। औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय फांसन खुं औ
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ बुंनायसाय नोंथां।
औ माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय जेरै मोसानाय जायो बेबायाददि मागिनाय जायो आरोना जेरैहाय ओ जोंहा बे बे जोंना बैसागो दानखौ माने बैसागो मोसानायखौ माने जोंना सान स्नि एबा हप्तासे लानाय जायो आरोना।
औ जायो नोंथां औ
ओ बेयाव माने जोंहा गोबां रोखोमनि ओ जेरै दख'ना गोमो हिनजावसाफोर दख'ना बिदन गोमो बिदिनो जोमग्रा गोजा हौवासाफोरा बेबादिनो बेबायदिनो ओ गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ आरि लाना माने जोब रैनो माने उन्दैनिफ्रायनो माने जोङो ज' ज' गासिबो ज' खौसेथि जालायना माने मो सानो थाङो आरोना जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बेहाय जोंहा माने बर' बर' हिसाबै माने बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माने
औ
दोरोङारि जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरोना जोङो माने ओ बेफोर खौ लानानै औ बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा आरो बैसागो जों लोब्बा लाना माने बैसागो फांसन आरि माने गामिफोराव बेबादि खालामनाय जायो आरोना।
औ जायो नोंथां
जेरै बे बैसागो फांसनफोराव माने जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेहाय माने बे बैसागु फांसनाव दाबाव एसे सोमजिना माने गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जों बेबायदि ओ फांसनारिखौ खुंबोआमोन आरोना नोंथां। ओ जायनि जोंहा बे ओ फांसनाव माने जोंहा उन्दैनिफ्रायना गिदिर सिमहालागै गोबां थुनलाइयारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि बादा ज्लायनाय आरो ना जेरैहाय ओवम बेहाय जोंहा वो‌ उन्दैफोर फोरनि खेला खारनाय बारनाय गासिबो लानाय जायो बेजों लोगोसे थाबै बुंसिनाय हरखाब बुंनाय आरो बे मोसानाय मोसानाय रोजाबनाय माने बेफोरनि गेजेरजों माने सासे गथ'आ गोबां माने बाथ्रा दान्थेलायनाय हक गोज जायखिजाया मोनसे बाहागो गासैयावबो बाहागो लाना माने बिसोर गोबां गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो आरोना।
औ हायो नोंथां
ओमफ्राय बिसोरो बाहागो लाना गोबां साहस मोनो‌ गिनाय गैयै जायो आरोना ओ बेजों लोगो से आरो जोंहा बुंनो थाङोबाथाय दंबावो जे जोङो बे गेवलां ओ बे साननैबा सानथामनि हाबाफारि लानायाव नोंथा ङा बुंनाय बादिनो बेयाव जोंहा लास्ट दिन एबा गेवलां मेलबो खालामनाय जायोना। ओ जोंहा बे गेवलां मेलफोराव माने गोबां गेदेर गोरों गोरों सुबुंफोरखौ माने बिबुंथि होनो एबा बोस सोन होनो लाबनाय जायो आरोना बेहाय जोङो माने खोनासंनानैबो गोबां गियान आरजिनो हायो मोनथिनो हायो बेफोरबादि गियानफोरखौ जों मोनथिनानै लानो हायो आरोना
अ हायो नोंथां
अह
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
औ औ नोंथाङा औ
औ नोंथांजों आं बैसागोनि बागै जा मिथियै बाथ्रा गासैखौबो नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ
औ नोंथां दे बिदिब्ला